औ नोंथां।
औ ओ माबो रै दं नोंथाङा दासादै।
औ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ। फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनैनि बे समाव जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आंङो ओ फन खालामनाय जाद दोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्लाथ' जोंना ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय होनोब्लाथ' ओ गोबां गोबां सुबुंनियानो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जायो औ बिदिनो ओ जोंनि नि ओ आंनि जिउ खुंनायनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै आङो सुंद'यै फोरमायना ओ होनो सानदों नोंथांनो आङो। औ आंनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउ खुंनायनि राहायाथ' ओ गोबां ओ गोरा नङा बियो सरासनस्रा सोलिबाय थानायजों बायदिनो जेरै ओ गोबां मानसिनियावनो सोलिबाय थायो। जेरैहाय आङो ओ गिबियावनो फुङावहाय सिखारनानै आङो। ओ मोखां ओ सुयो आथिं आखाइ बायदिसिना सुनानै आङो ओ ब्रास खालामो। बेनिफ्राय आङो ब्रास खालामखांनायनि उनाव फाय ओ आङो ससे लामायाव दसे समनि थाखाय लोगोफोरजों ओ खारनो थाङो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो आङो खारखांना फैनानैहाय आङो न'नि सा फुदुंना दोननायखौहाय लोंनानै ओ बिदिनो दसे समहाय ओ लेखा फरायनानै जोंथ' दा फरायसासो नालाय दसे सम लेखा फरायनानै बेनि उनावहाय आङो फराय फरायसालि कलेजाव थांनो थाखाय ओ थियारि जायो। बेनिफ्राय आङो औ दुगैखांनानै थिया रि जाखांनायनि उनावहाय आङो ओ आइ आइ आइआ ओंखाम संना दोननायखौ जानानैहाय आङो कलेजसिम थाङो। बेनिफ्रायहाय आङो कलेजनिफ्राय फैनानै ओ दसे सम जिरायो। एबा ओ जिरायखांनायनि उनावहाय आङो ओ दुगैयो दुगैनानै आङो दुगैखांनायनि उनावहाय आङो ओ ओंखामखौ जानानैहाय आङो ओ दसे सम ओ उन्दुयो बेनिफ्रायहाय आङो सिखारनानै मोखां सु मोखां सुखांनानै आङो ओ बिदिनो न'खरनि ओ आबाद मावनायाव आबादथिलियाव थांनानैहाय आङो न'नि सुबुंजोंहाय बिदिनो आङो हेफाजाब होफायो। बेनिफ्राय ओ‌ जेबोला मोनासै जायो अबोला आङो ओ बे फोथारनिफ्राय फैनानैहाय ओ न'आव दुगैनानैहाय ओ बिदिनो आङो ओ लामाजों लामा जोंनि लामाजों ओ दसे स सम थाबायहैयो एबा आङो ओ बारहावा जाहैयो बेनिफ्रायहाय आंहा फैनानै दसे थानानैहाय ओ बिदिनो साहा लोंखांनानैहाय आङो ओ फिन जोंनि ओ कलेजाव जा हरनाय फरायनो एबा लिरनो बे बेखौ आङो ओ मोजाङै नायखांनायनि उनावहाय जोंहा ओंखाम जायो ओंखाम जानायनि उनावहाय आङो दसे सम मब मबाइल नायनानै आङो उन्दुयो। बिदिनोहाय जोंनिया गोबां सुबुं दङ बे बुहुमाव बिसोरनि गासैनिबो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया ओ आलादा आलादा होननानै आं साननानै मोनो
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा जोंनि ओ गामि ओनसोल एबा सोहोर ओनसोलनि ओ जिउ खुंनायनि राहानि बागै एसे सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन नोंथां बिदिनो जोंनि गामिनि जा आरो सोहोरनिजों फाराग दं आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ नंगौ बिदिनो गुबुन रायजोआव थाहैनाया जेनिबो माने बिदिनो गोबां गोबां खस्थ खालामनानैसो जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
बिसोरो रुम रुम भारा बिदिनो बायदि बायदिखौनो गा सैखौबो बायनानै जानो हायो आरोना नोंथां जानांगौ जायो आरो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि गासैखौबो बायनानै जानो नां नाङा आरोना नोंथां जेरै जोंनियाव बिदिनो हा ग्रा बंग्रानि बिदिनो मिथिंगायारिफोरनि मैगं थाइगं फोरखौ जों मोनजायो आरोना नाथाय नाथाय बिसोरो बायना जानांगौ नाथाय बे मैगं थाइगंआ जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्रायनो लांनानै ओजों फानहैनाय आरो ओ ना नोंथां औ औ बिदिनो बिसोरनि जिउ जारिमिना जोंनिसाय बांसिन खस्थ सिन आरोना नों थां नोगोराव था सोहोराव थानाय औ जोंनि गामियारि ओनसोलनि है औ टाउनाव थानायनिया बांसिन
नंगौ नोंथां
खोनादों ना नों
औ खोनादों
औ औ
औ बिदिनो जेनेबा ओ जोंना ओ सोहोर एबा जोंनि गामि ओनसोलाव थानायनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया गोबां गुबुन गुबुन जेरैहाय जोंना ओ सोहोर ओनसोलाव बांसिन सुबुंफोरनानो जोंना ओ साक'रि बा बायदिसिना खामानि मावनानै जायो। आरो फारसेथिं फारसेथिं नायोब्ला जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ गोबां हाजिरा खामला एबा आबाद ओ मावनानै जायो। बिदिनोहाय जेनेबा जोंना सोहोर ओनसोलनिया ओ फुङावनो सिखारबाय सिखारनानै बेनि उनावहाय ओ दुगैस स्रां लोबस्रां जानानै ओ गाव गावनि ओ फुंनि खाजाखौ जानानै जोंना साख माबा डिउ गावनि डिउटियाव ओ ओंखारलांङो नाथाय जोंनाहाय गोबां सुबुंङानो जोंना ओ फुंनि बिदिनो सिखारनानै ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै गावनि ओ‌ जानांगौ खौ जानायनि उनाव जोंना फोथार एबा गुबुननि न'आवसो जोङो खामानि मावनो थांनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो नङा होमबा नों थां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनोहाय जोंना गोबां फाराग दंबावो बेनि अनगायैबो ओ जोंना ओ ओनसोलाव थानानै जोंना गोबां मोजां मोजां मैगं जोङो मोनजानो मोनो बिदिनो सोहोर ओनसोलनियाबा नोंथाङासो दानि बुंलांनाय बायद दि ओ जोंनि जोंनिफ्राय थांनाय एबा ओ गुबुन सालानि बायदिसि ना गोबां मुलि होनाय फ्राय मैगंफोरखौसो जानानै ओ बिसोरो जिउखौ खुंनांगौ जाहैयो औ। बिदिनो ओ ओ स सोहोर ओनसोलाव थानायफोरा साह थानायफोर सुबुंफोरा बिदिनो गोबां ओ थाब थाब ओ डक्टर बायदिसिनायाव थांनानै जोंना ओ बिदिनो गोबां ट्रिटमेन्ट लाहैयो नाथाय जोंना गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ बिदिनो गाव जा मोजां जोंनि गामियावनो ओंखारनाय मोजां बायदिसिना ओ मैगं थाइगंखौ जानानै जोंहा गोबाव बिसोरनिसाय गोबाव समसिम जोरनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो बिसोनिया ओ गासै बुस्थु खौबो बायनानै जानांगौ जाहैयो जेनेबा जोंना ओ दै बायदिसिनाखौ जोंना न'आवनो मोनो। बे नाथाय बिसिनिया बायनानै जा जानांगौ बायनानै लोंनांगौ फारसेनिफ्राय जों ओ बिसोरखौ जोङो बायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
ओ सोहोर ओनसोलनि सुबुंफोर सुबुंफोरा मोजां जोंनि बायदि बारहावा मोनजाया जोंनि बायदि ओ मोजां मोजां ओ गामिनि नुथाइफोरखौ नुनो मोन आ बिदिनो गोबां फारागखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। बिदिनो नोंथाङाबो एसे आगोलाव बुंलायांनाय बायदि आंनि जिउ जारिमिनाबो। जेरै फुङावनो सिखारनानै ब्रास खालाम खांनायनि उनाव बिदिनो दसे बेरायगग्लांङो ओमफ्राय बिदिनो बेरायग्लांना फैनायनि उनाव जों माने बिदिनो बिमा खौ इसे हेल्प खालामो आरोना नों थां बिदि सिख्लासेबो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेल्प खालामो आरोना नों बिदिनो कलेजफोराव थाङो थांनानै बेनिफ्राय कलेजनिफ्राय फैनानैखि बिदिनो। सेम खामानिखौनो मावफिननांगौआ जायो आरोना नोंथां।
औ
फैनानै सेख्ला सिबफैनांगौ सेख्ला सिबनानै इसे मोना ओ इसे जेनेबा मोनाबा इसे बेरायबाय बेरायनायनि उनाव दसे फरिबाय फरिखांनायनि उनाव ओंखाम ओं ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जायो आरोना नोंथां। औ बिदिनो संखांनायनि उनाव। औ बिदिनो बिदिनो संनायनि उनाव बिदिनो संखांनायनि उनाव ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जेनेबा न'खरनि फेमिलिनो खुरना होनांगौ जायो। आरोना नोंथां औ बिदिनो संनानै खुरना होखांनायनि उनाव बिदिनो साखोन सिखोन खालामनानै उन्दुयो उन्दुनानै सेम बिदिनो ओ उम फुङावबो बिदिनो आरो ला आंनि जिउ जारिमिना माने आं मिथिनानै हमदांनायाव आरोना नोंथां औ औ
बिदिनोहाय जोंना ओ गामिनि सुबुंफोरनिखौ जोङो गोबांखौनो ओ एखे नुनो मोनो।
औ औ
औ बिदिनोहाय जोंना ओ फुंनिफ्रायनो खामानि‌ ए बां गोबां सुबुङानो फुंनिफ्रायनो ओ गोबां खामानियाव नांथाबनानै थायो रां आरजिनो बा नखरनि जोंनि सुबुंफोरखौ ओ एबा गावनि बिसि ओ फिसाफोरखौ ओ मोजाङै जाहोनो लोंहोनो थाखाय जोंनाहाय गोबां रां खामायनांगौ जायो। बेनिखायनो जोंना ओ फुङावनो सि खार बिदिनो फुङावनो सिखारनानै गोबां सुबुङानो खामानि मावनो थांनाय दामानि मावनो थांनाय बिदिनो ओ सानफ्रोमबो बिदिनो सोलिबाय थालांनायखौ जोङो नुयो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां हेलौ
औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
नोंथांजों ओ गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोन थिना मोननानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय औ। बिदिब्ला दिनैनि औ रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नो सै नामा नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।
औ।